ओं
अ रायलायनो सम मोनगोन ना नोंथां
ओं सम दङ
औ अब्ला जोंनि दिनैनि रायलाय नांगौ टपिक दा कातिड गासानि सायाव रायलायसै नामा नोंथां
अ रायलाय जायो
अ अब्ला आं फोरमायलांनोसै नोंथां
ओं जागोन दे नोंथाङा फोरमायग्रोदो
कातिग गासा होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हागोन दि बियो मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय जायखौ जों बयबो आबादारिफ्रा बे आबाद कातिग गासा सावनायखौ मानियो आरो फालिनाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला कातिग गासा बेखौहाय सावो आरो ना कार्तिक कार्तिक दाननि से थारिगाव सोरबा खायसे खायसे खिन्थु आसिन जोंनि जोबनायावहाय बेखौ सावनाय जायो नाथायबा जोंनि जायगायाव बांसिनानो कार्तिक दाननि से थारिखाव बेखौ सावो जायखौ आइजो फ्रा आइजोफ्रा दुब्लियाव थांनानै बेखौ सावनाय जायो जेरै जेनेब्ला दुगैस्रां लोबस्रां बेलासियाव जेनेबा दुगैस्रां लोबस्रां स्र' गावनि देहाखौ साफा खालामनानै गनसा नङाबा सेवारि लागोन बेनिफ्राय थाव गुबै लानानै बेलासि बेलासि थांगोन। बेनिफ्राय जाय जाय जायगायाव गावबा गावनि माइ दं माइ फोथार दुब्लि बेवहाय थांनानै माने माइआवहाय थाव गोथांखौ फुनहैयो आरो ना बिलिर हैैयो बेनि फ्राय गनसा नङाबा सेवारियावबो थाव गोथांखौ फुननानै गावबा गावनि हा जेनेबा माइ गायनाय हा सिमा सिमा थाव बे गनसाजों लानानै गनसाखौ लानानै माने बुसलिनबाय थायो आरो ना माने बेजोंहाय बुज्राव बुज्राव बुज्राव बिदि खालामो आरोना बेनिफ्राय माने आयजोफोरा बांसिनानो बेखौ फालिनाय जायो हौवाफोराबो खायफा खायफा थांनानै सावैयो नाथायबा बांसिन आइजोफोरखौहाय थांनानै बिदि खालामनाय खौ नुनो मोनो। जायनि जाहै आइजोफ्रा माने औ नोंथां औ बेनि फैफिनो आरो बुखांनानै फैनानै बेनिफ्राय दाबादि सम जेनेबा मोनाबलि सम जेने ब्ला मोना एसे सान हाबसे हाबसेयाव थारो थांफिनबावो आरोना नोंथां। थांनानै आरोबाव जेनेबा थाइगिर नङाब्ला मा होनो बाथि जेनेबा बेखौ लानानै जेवारि नङाबा थाइगिर बिखं बेयाव था लानानै थांगोन बिसोरो थाव गोथां लानानै सलाय लानानै थांफिनगोन। बेनिफ्राय जाय जायगायाव गावसोर बुना गारबोदोंमोन बे जायगायावहाय माने थालेर थालिर नि माने दोनग्रा बानायनानै गन लाना थांखागोन बेखौ गनखौ दोनोसै बेनिफ्राय थालिरनि आव दोन थालिरखौ बिसेयाव दोननानै नङाबा बेनि सायाव जेवारि नङाबा थाइगिर बिखंखौहाय थाव गोथां होनानै सावो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय खुलुमो। माने जोंनि आबादखौ मोजां जा थों होननानै माने जेबो गाज्रि दाजाथों होननानै खुलुमनानै माने लु ओ लरि बिदि होलाय लायो आरोना। बिनिफ्राय बिदि होनानै खुलुमो आरो। बुंनो थाङोब्ला बे खोथाखौहाय माने साइन्स आवबो बुंनाय दंदि बाथि सावना गारबोनाय नाया माने एम्फौ जायोब्ला माइ जा माने बाथियावहाय खामनानै फैनायनि थाखाय बेखौ सावो होननानै साइन्टिसफ्राबो बेखौ मानियो आरोना। अब्ला नोंथाङाबो नोंसिनि जायगायाव माबायदि खाथि फालियो खौ नोंथाङाबो फोरमायहरदो नोंथां।
औ जागोन दे ओ जोंनि जायगायाव कारति गासाखौ ओ नोंथाङा बुंनानै बायदिनो फालियो जोंनि जायगायावबो जेनेबा ओ जोंनि जायगायाव नाथाय बेनो जे ओ हिनजावफ्राल' नङा हौवाफ्राबो थाङो।
औ औ।
औ आबाद फोथ आबाद फोथाराव हौवाफ्राबो थांनानै ओ बे आलारि बाथिखौ सावहैयो लोगोसेनो ओ जोंनि जायगायाव बै खाथि खासा खालि न'खराव न'खरनि ओ बाथौ थानसालि नङा होमबा? बे बाथौ बाथौ थानसालियाव इसोरखौ सिबिनाय मान बावगोरलांनाय हाबाफारिया दं आरो।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय ओ न'खराव सावखांनायनि उनावसो जोंनिया ओ आबाद फोथाराव सावहैयो आरो।
अ अ नोंथां अ।
औ नोंथाङा बुंनानै बादिनो ओ बेखौ साइन्टिस्टफ्रा जा बाथ्रा बुंदों बे नों फारसेथिं नायनो थाङोब्ला बेयो सैथोआनो मानो होनोब्ला बै समाव ओ आबाद जानो फैनाय एम्फौ एनला जायाव एम्फौ अनलाया आबादखौ नस्थ' खालामो नङा होमब्ला?
औ नोंथां औ।
बै -बै एम्फौ एनलाया माने ओ बे आलारि बाथिनि स्रांयाव स्रांखौ नुनानै बारसोमनानै माखासे आबादखौ नस्थ' खालामग्रा एम्फौ एनलाया बारसोमनानै बेयाव बारसोमनानै थैयो आरो नङा होमबा? बिनि थाखायनो बेनि थाखायनो आबाद फोथाराव आलारि बाथिखौ सावनाय जायो।
औ।
गोदोनि दिनाव बेबायदि ओ नो खोनानो मोन्दों माने गोदोनि दिनाव गोबां मोनसे दुब्लियाव गोबां आलारि बाथि सावना फैयोमोन जाहैदों एम्फौ- एनलाया थैनायनि थाखाय गोदो- गोदोनि दिनावथ' जेनेबा एम्फौ -एनला होखारनाय मुलि बारा बाहायफाङामोन नालाय
औ औ।
नाथाय दानि उनाव बेखौ मोनसे नियम बायदिल' खालामना दोनसै आरो।
औ औ।
नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां औ।
ओ दानि दिनाव माने ओ आलारि बाथि सावनाय हुदाया जोबोद खमायलांबाय आरो बुंनो थाङोब्ला ओ खायसे खायसे जायगायावथ' न'खराव सावनानै आबाद फोथाराव खर'आव जरासे आफाङाव जरासे बेबायदिल' सावनाय हुदाखौ जों नुबोदों आरो।
औ औ।
नाथाय ओ गोदोनि बिजाबफोराव फरायोब्ला गोदोनि बाथ्राफोरखौ फरायोब्ला बे ओ आलारि बाथि सावनाया एम्फौ -एनला ओं जाहाथे आबाद नस्थ' खालामग्रा एम्फौ -एनलाया बै अराव बारसोमनो थैयो बेनि थाखायसो सावो आरो।
औ नोंथां औ औ।
औ। आरो नोंथाङा कातिक गाासनि सोमोन्दै एसे मिथिबावो नामा?
औ नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा फोरमायदोंमोन दि जेनेबा न'आवहाय सावनानै थाङो जोंनि जायगायाव बेहाय माने बेखौहाय जेब्ला दुब्लियाव सावखांनानै फैयो अब्लासो बाथौनि खाथियावहाय मानि बा बाथौ गुदियावहाय सावनाय जाया बाथौनि एसे सिगाङावहायनो गन दोनानै जेरैहाय हजों दुब्लियावहाय जेरोखोमै गन दोनानै थालिरनि सायावहाय जेवारि नङाब्ला थाइगिर गांखंखौ होनानै सावो। बेबायदि सावो आरो बेजों लोगोसे मोसौ गलियावबो मोसौ गलि जोंनि सिगाङावहाय बिदिनो सावनाय जायो जोंनियावहाय बे बे माने उनाव सिगाङाव हजों माय मायावहाय गावबा गाव आबाद फोथाराव थांनानै सावखांनायनि उनावहायसो न'आवहाय बेखौ सावफैनाय जायो जोंनियावहाय बेबायदि बुंनो थाङोब्ला कार्तिक गासा खोथा होननानै बुङोब्ला जोंनि माने मोनसे फोरबो बायदियानो आरोना बे नोंथां बुंनो थाङोब्ला माने आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बेबो फोरबो जेराव आबादजों सोमोन्दो दं। बर'फोरा मानि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा जायानो जाहैबाय जे जायनि थाखाय माने
बेफोर नेमखान्थिखौ गोदोनिफ्रायनो मानिबोदों बेनि थाखायनो दासिमबो बे खौ जों नुनो मोनो जेरै गुबुन जाथिफोरा जेनेबा आसिनावहाय आसिन दाननि जेनेबा थार्टि वान बेफोरबायदियावहाय माने बिसोर सावनाय जायो। बिसनिया सानसे सिगां जायो नाथायबा जोंनि बर'फोरा खायसे खायसे माने खायसे खायसे बे जोंनि बर'फ्राबो मान जायगा लायै जायगा हारसाफोरनि नेम सिथाइल जेनेबा सिगाङावनो सावनाय जायो आरो
जेनेबा औ औ जेनेबा गु-गु बुन हाज गुबुन हारिफोर थानाय जायगायाव ज' रायजो जाखानाय सुबुंफ्रा फालिफायो आरो
औ जमा जेनेबा फालिनाय जायो माने लगायमोनदेर जायगा मानि थायोना बेनि थाखाय बेखौहाय जायगा लायै जायगा बे गावबागाव गावाबागाव नेम आरो ना नाथाय जोंनियावहाय मानि बांसिनानो कातिक दानखालि एक थारिकावहाय बे खौहाय मावनाय जायो जायनि थाखाय आइजोफोरा बेखौ बांसिन मावनाय नुयो जाय न'ख खरावहाय आइजोआ गैया एब्ला माबा मोनसे उसुबिदा जायोब्ला हौवाफ्राबो खौहाय मावनाय जायो आरो नोंथां खायसे खायसे दानिया नोंथाङा बुंदोंदि हौवाबो हिनजावबो खालामो बेयो नोंगौ जोंनावबो एदम मानि खालामो नाथायबा मानि बांसिन आयजोफ्रा खानाय हसारलायनानै बेखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो दाना माने इसोरनाव माने बुङोदि खानाय गोलाव बायदि खानाय माइ बिदाङा बेफोरबायदि जाथों जोंनि माइ बेवहाय एम्फौ-एनलाया दाजाथों बेफोरबायदि होननानै बर' आइजोफ्रा बोर बियो माने फोथायनाय दं आरो बिसिनियाव माने बेखौ फुजा होयोब्ला मानि इसोरा गावसिनि जेनेबा माइ फिथाइखौहाय मोजाङै मोजां लाखिगोन जेबो बेफोरबायदि जानाय नङा होननानै आइजोफोरा जेनेबा फोथायनानै खुलुमलायथारो आरो नाथायबा बुंनो थाङोब्ला बिदि बाथि सावनानै फैनाया मानि एम्फौ-एनलाया जेनेबा बेवहाय बारसिननानै थैनाय आरो ना बे अब्लाबो गोदोनिफ्रायनो बै खौहाय सावबोनाय नेमफोरखौ मानिबोनायलाय दासिमबो बेखौ जों मानिनायखौ मोननो हायो। बेजों लोगोसे आबादखौ माने मोजां जा दों होननानै बयबो सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायबावदो नामा नोंथां।
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नोंथां नोंथाङा होननाय बायदि मोसौ गलि माइ बाख्रि बेबायदियावबो जोंनियावबो सावो सावनाया आरो नोंथाङा होनदों जे बाथौ मोगखङाव आलारि बाथि सावो ओ जोंनिया जोंनियावबो सावो माने बिदिनो बाथौ मोखाङाव जरा जरा आलारि बाथि सावो लोगोसे नो माने लोगोसेनो माने ओ बाथौआवबो सावफनाय जायो आरो जोंनिया
औ औ बेयो जायगा लायै जायगा आलादा आलादा जायो नोंथां। गावबागाव गाबागाव जायगा लायै जायगा आलादा आलादा जायो।
औ माने ओनसोल लायो ओनस सोल गावबा गाव नियमजों थांफायो नङा होमबा नोंथां औ ओं
अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सम होनायनि थाखाय
नोंथांनिसिमबो दे
औ नोंथां औ